खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां औ नोंथां नै आङो दा बावैसो जाखां नानै जिरायनानै दङ नोंथाङा।
अ नोंथांजों आं मोनसे गोनां खोथानि रायलायना होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां मा खोथा नोंथां?
औ माने नोंथां जोंनि बर' हारियावनो माखासे माने जोङो फालिबोनाय फोरबोफोर दंना नोंथां? जाय फोरबोफोरखौ जोङो बैसागु ओ मागो जेनेबा दमासि आरो माखासे दंबावोना मेरला बिदिनो नोंथां औ आं माने बिनि मागोनि बारै सोंनोसो नोंनाव कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो होगोन ना
अ नोंथां नोंगौ नामा मागोनि बागैना हागोन नोंथां हागोन औ नोंथां मागो होनोबाथ' जोंहा बर' बर'नि मोनसे बेबो आंगो जोंहा मा होनगोन फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बे जोंहा मागो फोरबोआ माब्ला जायो होनोब्ला जेब्ला ओ पुस दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोङो बे मागो सानखौ हमना लानाय जायो। पुस्ट दान जोबखांनायनि लोगो लोगोनो जोंहा मागोआ फैयो आरोना जोङो मा खालामो बे पुस्त दाननि जोब खालि जोङो बयनिबो न'खरावहाय फिथा देनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो बेजों लोगोसे मा खालामो जोङो बारि बागान फोरावहाय जोंनि माबा खालामनानै दिरुं खालामनानै बिफां लाइफांफोरावहाय
माने जोङो माला खाहानाय जायो आरो ना जाहाथे मानि थाखाय खायो होनोब्ला बेखौ जाहाथे बिफां लाइफांफोरा आरो मोजाङै मोजां फिथाइ सामथायइफोर होबावथों बेनि बेनि थाखायनो जों बेखौ खानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा फिथा देनाय बुङोब्ला जों फिथाखौ माबै देयो होनोब्लाथाय गिबियाव जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो गुरै खालामना लायग्रोयो बेनिफ्राय जोङो मा बेयाव मा होजायो जोङो माइब्रा माइरं बे माइब्रा माइरं बेखौ जों बांसिनै फिथा देनायाव बाहायो आरो बै समावहाय औमफ्रायहाय जों फिथाखौ बिदिनो सोमनानै बोखांसिगोन बोखांनानैहाय दान्दिसे सम जों बेखौ ओरैनो दैखौ बोहैगोन गार होगोन आरो ना नोंथां जेब्ला दैआ बोहैलांजोबबाय अब्ला बेखौ जों उलार गाहेन लानानै दिंखि नानै बेखौ जोङो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै जायो जों जायखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो बेखौनो जोङो फिथा सावनाय जायो जेरै फिथाफोरनि मुंखौ जों बुंनो थाङोब्ला सिथाव फिथा एन्थाब फिथा बिदिनो हासुं फिथा लारु फिथा बिदिनो आरो लावदुम फि दा बेफोरखौ जोङो बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां बे बानायना जानायनि सिगाङावनो जों गिबियावनो मा खालामो जे फिथा सौराइ एवनाय बेखौहाय जोङो बावग्रोनाय जायो आरो इसोरनो बावउग्रोखांनायनि उनावसो बा सोरबा न'खरनि सोरबाबा थायैनायनि मुङाव बावग्रोनाय जायो बे बावग्रोखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ जानाय जायो आरो जों बुंनो थाङोबा बे मागोनि गिबि सानाव जोङो भुस्ताननिफ्रायनो हमनालायो नालाय बे खालिनो जोङो सौराय एवनाय नायखौ गिबियाव जोङो मोसौ गलियाव सारनाय जायो मानो होनोबा जों मोसौ आ जोंनि मोनस ओ जोंनि हारियाव फोथायनाय दंदि मोसौआ जोंनि न'खरनि लोखि बा माइनाव होन्नानै जों फोथायो। होमबा न'खरनि बिमा होन्नानै बेनिखायनो जों मोसौफोरनो गिबियावनो सौराय एवनायफोरखौ बा फिथाफोरखौ जोङो बावग्रोयो आरो ना बेनिफ्राय आरो जोंहा बुंनो थाङोबा बे मागोआ मा जायो होनोब्ला जोंहा बै समावहाय जेनिबो जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया बेखौ जोंहा मो हबाद मावखांनायनि उनावहाय मावनाय जायो जेनेबा जोंथ' दा समावनो नै ओ जुन जुलाइ समनिफ्राय आबाद मावनानै जोङो मा समावहाय मोनहनाय जायो आबादनि फिथाइखौ ओ नभेम्बर दिसेम्बर दानावहाय जोङो बे आबादनि फिथाइखौ मोनो बा आबादखौ जोङो हानाय जायो बे समावनि उनावनो जोंहा जानुवारि समावनो बे मागो होन्नाया जायो आरोना मागो फोरबोआ बे मागो फोरबोआव जोंहा जेनिबो आंखाल गैया जानाय लोंनाय धोन सम्फथि जेनिबो आंखाल गैया बेनि थाखायनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बे माने जोंनि देरहासारनायखौ फोरमायो आरोना आबाद मावनानै मोन्नायजि देरहासारनाय बेखौ फोरमायो मागो फोरबोआ बे मागो फोरबोनियावनो जोंहा मा खालामो ओ जि बेलांगुर लुयो जोङो बे बेलांगुर लुनायावहाय माखौ बाहायो जोङो औवा ना
औवाखौ जोङो गायग्रोना लायो बेनिफ्राय जोङो माखासे जिगाबफोरखौ जोङो बेहाय जाबना नै बेलागुरखौ बानायनाय जायोआरो जिगाब गैयाब्लाबो नाराजोंबाबो बेखौ बानायनाय जायो बेहाय जोंहा ओ नारानि न' लुनानैहाय बे बेलगुरखौ खालामनाय जायो नारानि थायो आरो बेयावनो हरसे बे बेलेंगुरखौ जोंहा मोनथाम रोखोमनि खालामो राजा रानि आरो सासेया मा होनो जोंहा रायखसिना बा राबननि मुङावबो जोङो खालाम नाय जायो आरो बिदिनो जोङो बेदिनो मोनथाम जोङो माबाखौ बेलगुरखौ सावनाय जायो आरो माने राजा रानि खाथि खाथि ओमफ्राय जोङो बैखौ मा होनगोन रायखसखौ जों एसे गोजानाव दोनो आरो बेनिफ्राय जोङो बेहाय ओ बेखौ सावो माबायदि सा साव होनोबा जोंहा रावबो नुयै खोमसि खोमसि माने रावबो नुयि माने ज बेलेग ओ दावमा दाउसाफोरा नुयो आरो ना नोंथां बेयाव जोङो दुगैयो खोमसियाव खोमसिआव दुैखांनानैनो बेखौ सावनाय जायो जोंहा बेयावबो मोनसे फोथायनाय दंदि बे समावहाय जोङो ओ दुगैनायखौ दाउख नुयोब्लाथाय माने अलसिया जायो बा दाउखा जायो होन्ना जोंहा जोंनि समास आव बिदि फोथायनाय दङ आरो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्रायहाय ओ बुंनो थाङोब्ला बे मागो फोरबोखौ जोङो स्नि सानसिमहालागै जोङो खुङो बेवहाय जोंहा मा माखासे ओ फुजा फोरबो होनाय जायो बेजों आइ ओमफ्राय माखासे आलासिफोरखौ लिंहरना बा बाय बागिखौ लेंहरना फिथा सौर जालायनाय आलासि जालायनाय बेफोरो बेनि गेजेरजोंहाय जोंहा ओ सोलिलांनाय बा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो ओमफाय सोरनिबा सोरनिबा ओनसोलाव बे मागो फोरबोखौ लानानै माने जों मि फांसनफोर खुंनाय जायो आरो नाथाय गोबांनि जायगायावनो थायो अमबा खायफा खायफा जायगायाव बे जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो। दा जोंनि ओनसोलावनो मागो होननायखौ जोङो फालिनायखौ जों मागोनि जे बे फांसन खुंलायनायखौ जों नुवा मानो होनोबा जोंनि ओनसैलावहाय जोङो बैसागु फोरबोखौसो जोङो फांसन खालामनानै खुंनाय जायो आरो बेनिखायनो जों मागो फोरबो जे ओ बेलागुर सावनाय बे बायदिखो हाबा फारिहा लानानै जोङो बारहो हरनाय जायो बिदिनो जोङो बे थाखाय जोंहा मा जायो जमा जायोबा हरनि समावहाय जोंहा लावखार ओंखामबो जायो आर नोंथां बिदि लावखार ओंखाम जाखां आरिखां जोंहा बे बेलांगुरखौ सावो थिग बेबायदिनो जों जोंहा मागो फोरबोआ जोंनि देरहासारनि फोरबो होन्नानै आं नोंथांनि सिगाङावनो फोरायांबाय जि मागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथां नों फोरमायनाय आंनि बे सुंद' बिबुंथिया एसेनोसैमोन नोंथां नोंथाङाबो आंनो माबाफोर।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जेनेबा आं ओरैनो। फेस्टिभेल होननानै जेनेबा फोरबो होननानै जेनेबा आमथिसुवा होननायखौ आं फोरमायनो नागिरदों नोंथां।
औ नोंथां दे बुं।
बेखौ जों मानि थाखाय फालियोबा मानो फालिनाय जायो माबारै फालियो बेफोरखौ फोरमायनो सानो आरोना नोंथां। आमथिसुआस सुवा होननानै बुङोब्ला। जोङो गिबियै माबा मोनसे मावग्रोनो थाखाय जोङो। बारिफ्राव माबाफ्राव माइफोर गायगोन गायनोबा। मा खालामो जोङो बै आमथिसुवा। खौ जोङो फालियो आरोना। गिंनानै दाख्लैसो जानानै थांखांबाय आमथिसुवा। जाय दिनाव जोङो थाइजौ खान्थाल जायो आरोना बेयाव। जोङो गामिनि ज'नो रायजो राजाफ्रा जोङो ओंखारलायनानै
माखासे जा जानायफोर जानाय जायो जेनेबा थाइजौ। खान्थाल आनारस। लिसु बिदिनो जायनि न'खराव मा मा मोनो बेखौ। जोङो लाबोलायनानै जानाय जायो। आमसुवाखौ होननानै बुङोब्ला जोङो। माखासे बिफां एबा हाग्रा लामा लामायाव हाग्रा जायोना बेखौ जोङो एवो। आरोना गिबियै जों सिगां। जेरै सिगां मा होनो सानसे। मिटिं लिंबाय मिटिं लिंनायनि उनाव ज' अखानायै सिखा खंखाय लानानै ओंखारबाय जों बयबो गामिनि। ओ माबा रायजो राजा जेनेबा सोरबा न'आव ओरैनो थानाय सेंग्राफोर दंबा बेफोरजोंनो जोङो एवनाय जायो आरो दाख्लैथ' अखा लोगो मोनदों बुहुदनो नोंथां। अखा लोगो मोनबाबो उफाय गैया जोङो फालिबोनाय गोदोनिफायनो नेम बायदियै फालिबोनाय जायखौ जों लालांनांगौ। बेबायदिनो जों माने लानाय जादों आरोना अखा हाबाबो एवनांदों जों बारग'वाखै। गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय ना। औ जों आरो जों बेफोरखौ गारनोबो हाया। आरो बिदिनो एवै एवै एवखांबाय एवनायनि उनाव माखा सोरबा बिदि बिदिनो थाइजौ लांबाय सोरबा खान्थाल लांबाय। जानाय जादों आरो ना बेयावनो आमफ्रायो सोरनिबा बिदिनो माखासे सोरबा फैयिनि खना नांनायफोर बिनि फैसाफोरखौ खांलाय लायनानै बेदर खाजि एबा जौ सेरेब जानाय जायो आरो ओइ दिनखालि जाय दिनाव जोङो आमथिसु फालिनाय जादों बेै ओइदिनखालिनो जोङो बेयाव मा खालामनाय जायो जोङो फालिनानै जानाय जायो। आरो बिदिनो सेंग्रा बोराय। ज' जोलुर बादायलायनाय बेखौ लानाय जायो आरो लोगोसे दंबावो सिख्ला सिख्लाफोरनि खाबादि गेलेनाय बैफोरबायाददिखौ लानाय जायो आरो ना जाय गावनि रोंगौथिखौ मा देखायनो एबा मोजांनिफ्राय मोजांसिन सोलोंनो हानायनि थाखाय एबा इयुनाव मोजां गेलेहैनो हानायनि थाखाय मानि बेयाव गेलायनाय जायो आरोना जोंनि रोंगौथि बेबायदिनो माखासे बोराय ग्रुप एबा सेंग्रा ग्रुप बेफोरबायदि जानानै ओ बल जोनाय जायो जायजों जो बल जयै जयै जोखांनानै लास्टाव मेंबा जों जाय बै बेदर लाबोनाय खाजि एवनाय बेखौ जोङो मा जा मा खालामनांगौ बेयाव माने जोङो ज'आवनो मेंगानाय सोरबा दि बिदिनो जुइसफोर लोंबाय आरो सोरबा जौ जुमाय सेराव लोंग्राफ्रा लोंबाय आरोना बेबायदिनो जोङो माखासे फालिनाय जायो आरो देरहायानायफोरनि थाखाय मा होनाय जायो प्राइज मानि होनाय जायो आरो बिदिनो पास्स' एक हाजारसो होनायायो। जायो जायो बेयाव जोनानै एबा मेंनानै
ए
मोननाय एबा मा खालामनांगौ बेखौ मेंहोनो मेंहो गानो थाखाय माखासे मेथाइफोर जानो ओरैनो हरनाय जायो आरोना नोंथाङां माने बेखौ अ रायजो फोरनिफ्राय ज' नो रायजोनिफ्राय ज' हरनाय जायो बेयाव बेफोरबायदिनो जों फालिनाय जायो आरोना नोंथां ओ गासिबो गामिआव आलदा आलदा जायो आरो मा जों गामियाव बेबायदि फालिनाय फालिबोदों एबा फालिबोगासिनो दङ आरो फालिलांबाय थागोन आरो आरो आं गुबुननिखौ बारा मोनथिला जेखिनि आं ओम आंनियाव एबा जों गामियाव जों फालिबोनाय गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय एबा दाबो नुगासिनो दङ आरो नुलां युनावबो ओ बेनिखायनो आङो बे फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांनि सिम फोरमायहरनाय जाबाय। नोंथाङा खोनाखादोंना आं माबायदि होनदों जेनेबा मारै फालिनाय जायो जोंनियाव। आमथिसुवाखौ आरो माबायदि फालिलांगोन ना नोंथां नोंथांमोननिथिंबोथ' फालिनाय जायो। ना बेखौ नोंथां औ
औ नै सिवायथ' जोंहा स्नि दिनाखै फालियो जोंनि जोलावबो
औ औ औ नोंसिनियाव स्नि दिन स्नि दिन गाहाम फालिनाय जायोना जोंनियाव मानि सानसेल' फालिनाय जायो नोंथां। बियो थाइजौ खान्थाइ जानायनि दिन नालाय माने बेखौ बांद्राय गोावाव फालिनाय जाया आस्सा। आ हाग्रा एवबाय फिथाइ सामथाइ जाबाय जोलुर बादायलायनाय जोलुर बादायबाय एबा सिख्लाफोर नि ग्रुबआ जाहैबाय काबादि खैफोरब फोरखौ माबानाय जायो आरो बेनो नोंथां माने बांद्रायथ' बिदि नङा आरो। ओ स्नि दिन हागा गाहामसिन जों फालिनाय नुनो मोनाखै आरो नुवाखैबो। जों गामियाव आरो फालिनायबो जायाखै आरो नोंथां आं बुंनो हागोन नोंथाङा दसे खौसो होनफांबायदां नोंथां आङो बेखौ स' स्नि सानसिम फालिनायखौ नुफेराखै नोंथां नोङो बैसागुखौसो होनदों बायदि मोनदों आं नोंथां नंगौना
अ नङा नोंथां आङो
औ‌ ए औ खोनाफ्लांदों